हेलौ?
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
गोजोन फुंबिलि।
आ नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सम दङबा?
औ सम दङ दे।मानि बागै सावरायनो सानदों?
दानाय लुनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे साबरायजागोन।
अब्ला जागायनोसै नोंथां।
औ दे।
दानाय लुनायनि बागै नोंथाङा मा मिथिगौ एसे एनै बुंनो हागोन नामा?
दानाय लुनायखौथ' आं बारा मिथिया दाफेराखै नाथाय दानाय लुनाय होनोब्ला जों खुन्दुंखौ सिगां बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो खुन्दुंखौ लाबोनानै
औ
खुन्दुआ गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नङा होमबा
औ औ
उम पलेस्टार मास्रास बायदि ओमफाय जोङो खुन्दुंखौ बायना लाबोना न'आव ओ मा-मार एबा माइदिबो होनो हायो नङा होमबा?
औ औ।
ओंखाम संनानै ओंखामाव ओ सिफ्लेनाय नङाबा आटायाव बो हो आटा होनानैबो एसे मार होनाय जायो नङा होमबा? बानायखांनायनि उनाव बेखौ ओ जेन-जेनथेर सोरखि बेयाव सोनानै थुननाय जायो थुनखांनायनि उनाव नों गा-गांब्रैसे दागोन बेखौ ज'खा लानानै सोंनाय जायो नङा होमबा? सोंखांनायनि सोंखांनायनि उनाव नो खननाय जायो। नो खननानै दानाय जायो जिखौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दानो हायो।
औ
लांगा ओ मोदोमाव लानाय फालि ओ हौवाफोर गाननो थाखाय गामसा हिनजावफोरा आ गाननो थाखाय लांगा दख'ना अग्रं बायदि दानाय जायो नङा होमबा अ बे दख'ना दानायफोराव मा मा आगर एरनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आगरनि बागै होननांगौब्लाथ' गुबुन गोबां आगरफोर दङ जों बर'नि गेजेर रावखो मिथिंगानि नुथाइफोरखौ लानानै ओ गोबांहाय आगरफोरखौ एरखांनाय जायो।
औ
ओ हाजो आगर
औ
बिदिनो दावराइ मोख्रेब दाउसा मोख्रेब खासि हाथाइ गोबांहाय बेबायदिहाय
उम
एरखांनाय जायो।
आगर गुबै साम ओ
नि आंगो जि सिनायथि आर'नाइ बेयाव हाजो आगर एरखांनाय जायो। बेबायदिनो गोबां जि दख'नाफोराव सिखिरि आगर दाउसा मोख्रेब बेफोर खौ एरखांनाय जायो।
औ सालामाथा दखनायाव
आरो साला सालामाथा द नायाव आगर एरनाय जाया बेखौ सालामाथ था दायोब्ला जोङो थाबनो दाखांनो हायो।
औ
नो फोजोबनो हायो जि दानायखौ आरो जुदि आगर एरखाङोब्ला आगर एरखांनाय जायोब्ला जिब दानायाव एसे सम लानो लायो।
औ औ हिन्जाव गोदान गाननाय दख'नाखौ मा होनना बुङो?
हिनजाव गोदान गाननाय दख'नाखौ
दख'ना थावसि होनना बुङो नङा होमबा?
ना मा होननानै बुङो
औ ।
दख'ना थावसि होननानै बुङो ।
बेयो मा गाबनि जायो?
बियो गोजा गाबनि जायो ।
औ ।
बिदिनो गोजा गाबनि गान दख'ना थावसि गाननानै हिनजावफोर गोदानफोरखौ साजायनाय जायो ।
औ । जि दानो थाखाय जों
जि दानो थाखाय जोंनो गोबांहाय जगार नांगौ जायो दाथखाल नांगौ गौ जायो बिदिनो थामफेर नांगौ जायो खनस्रि नांगौ जायो मुस्रा बेबायदि गबिन बायदिसिन ओ सा गान्दै गान्दै बायदि नांगौ जायो ।
आथिखालाव ओ जि दानाया गोबां खम जानायखौ नुदोंनाा बांनायखौ नुदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बुंनो थाङोब्ला खम जायाखैबो होननो हागोन आथिखालाव गोबांहाय ओ गाननाय जोमनायखौ ओ बि दख'ना लांगा आरिखौबो बाजाराव ओंखारनाय नुनो मोनबाय बेनिखायनो गोबाङानो ओ बिजनेस हिसाबै बिसोरखौ नआवबो
फालांगि खालामनो हमबाय नङा होमबा?
ओ खाल बहायनानै बेबायदिनो दाहोनानै फालांगि खालामनो हमबाय ।
औ ।
ओम गोबांहाय बेफोरखौ ससियेल मिडियानि दारै बिजनेस खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों बेनिखायनो बुंनो हागोन दानाय लुनाया आथिखालावबो खम जायाखै होननानै । आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिगौबा एसे फोरमायजागोन नामा?
ओ ।
दानाय लुनायनि बागै ।
जोंहाबो न'खराव दानाय लुनाया एसे सोलियो नाथाय फाननो थाखाय नङा न'आव बाहायनो थाखाय थाखायल' दानाय जायो ओ गाम गसा, दख'ना, मोदोमाव लानाय फालिबो गेजेर गेजेर दानाय जायो ।
औ औ ।
मोनहाबो न'आवनो जि दानाय जायो नामा?
जोंहानायावबो बेबायदिनो एसे एनै दानाय जायो आं न'आव गाननाय बिदिनो सानजारि दख'ना दख'ना बिदिनो गामसा बायदिखौ दा दानाय जायो गोदो बिदिनो जोमनाय उल जिबो दानाय जायोमोन । आगर एरखांनानै बायदि ओ खोरदै जाफथुर । बायदि आगर एरनानै बायदि आगर सुखांनानै उल हिखौ दानाय जायोमोन आथिखालाव बिदिनो सानजारि दख'नाफोराव गोसो जायोब्ला माब्लाबा फिसा फिसा आगर एरखांनानैबो लानाय जायो दा गुबुनफोरो समनि आंखालाव गुबुन जिफोरखौ बांद्राय दानाय जाहैला
जि जिदानाय लुनाय खालामनानैबो आथिखालाव आइजोफोरा गोबां रां खामायनो ह'मबाय
औ औ आथिखालाव बे दानाय लु जाग गोबां मानसिफोरा बिजनेसनि बारै गोबां रां खामायनो हमबाय
औ
गोबांहाय बिदिनो
जिनि बेसेनफोराबो बांबाय नङा होमबा
गोबां रोोंनि बेसेनफोराबो बांबाय गांसे लांगा दख'नानि दामाहाय बाजौ द'जौनिफ्राय लानानै गोबांहाय जि रोजा जिबा रोजा जिदाइन रोजासिम मोन्नो हसि
इन्दि दख'नाखौ जों माबोरै दानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
इन्दि जि बुंनो गोनां बाथौ गुब जोबोर खसथ'दं बेखौ दानानै दिहुन नायाव
औ
गिबियावहाय इन्दि खुन्दुंखौ एम्फौ लाथानि फिथोब नङाबा बै खुन्नि ओमफ्राय दिहुननानै गिबियावनो खुन्दुं लुग्रोनाय जायो
एम्फौ
खुन्दुं सोमनानै खुन्दुं लुनानै दानाय जायो
औ
बेबायदिनो जि सोंनाय जायो दा दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
औ समाबो